हेल' खोनादोना?
खोनादों
नोंनिखौ मासे फिसा खोनादों नोंथां?
अ आंबो नोंनिखो बाहाय फिसा खोनादो नोंथां।
ओं बाय एसे खाथियाव होन नोंथां
अ
ओ नोंथां मा खामबाय दोङो अ थां होमबा जों दा मागो दमासिनि बागै रायलायजागोन ना? अ नोंथां दे होमबा नों थाङा एसे बुंग्रोलाय
नोंथाङा बुंग्रो नामा
नोंथां मा होनो जोंङो मागो दमासियाव जोंङो बायदि-बायदि रोखोमनि फिथा सरायसावनाय जायो नंगोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननिथिं मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथाङा एसे खिन्थानोहागोनना
जोंनिथिं बिदिनो ओ एन्थाब फिथा थावनि फिथा लावदुम फिथा हमनाय बेफोरबायदि सावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा मा मा फिथा जानो मोजां मोनो?
आङो ओरैनो एन्थाब फिथा थावनि फिथा जानो मोजां मोनो नों
औ नंगौ। ओ नोंथाङा मिथिगौना जों फिथाखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो?
औ मिथिगौ मायब्रा थावननि फिथा सावनो थाखाय मायब्रा माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो आरो हमनाय फिथा सावनाय सावनो थाखाय माइ माथानि गोनांथि जायो।
नंगौ थारैनो ओ जोङो फिथाखौ जानो बयबो मोजां मोनो नंगौना नोंथां नोंथा
औ नंगौ नोंथां।
फिथाखो फिथायाव जों मा मा बाहायनानै जोङो फिथाखौ गोथाव मोनहोयो नोंथाङा मिथिगौना?
औ बेयाव संख्रि होयो संख्रि होबा गोथाव जायो।
औ नंगौ जों आरो ओ एन्थाब फिथायाव जों नालेंखर आरो जों बायदि बायदि सिबिंनि लारु नालेंखरखौनो जों आरो लारु बानायनानै होयो नंगौना नोंथां? नोंथाङा ओ फिथा सावनो रोंगौना रोङा?
आङो रोंगौ नोंथां। नोंथांङालाय?
औ रोंगौ नोंथां ओ नोंसोरनिथिंबो फिथाखौ जोंनि बायदिनो सावनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ सेम बिदिनो सावनाय जायो नोंथां
औ नोंथां जोङो फिथाखौ जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो ओ नंगौना नोंथां जों माइरंखौ देनानै जोङो गुन्दैखौ खालामना लायो नंगौना
औ नंगौ थावनि फिथा बानायनो थाखाय माइरंआव माइरं गुन्दैयाव दै बाहाय होनानै गलायनानै नानानै बेखौ थावाव होनानै सावनांगोन नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ थारैनो ओ जोङो मागोनि सिगां जोङो मागोनि सेथि सानखालि जोङो ओ भेलागुरु जोंनि बर'नि नेमखान्थि बायदि जों बेखौ सावनाय जायो नंगौ ना?
औ औ थारैनो
बिथाङाबो मिथिगौ ना
औ मिथिगौ नोंथां।
नोंसोरनि थिंबो बिदिनो सावनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
थारैनो
नोंथाङा ओरैनो मा मा फिथा सावनो रोंगौ?
ओ आंङो बिदिनो एन्थाब फिथा, थावनि हुगुमा हमनाय, लारु नालेंखरनि, लारु सिबिंनि बायदि बायदि फिथा सावनो मोजां मोनो। जोंनि जोंनिथिंबो बांसिन बिदिनो एन्थाब फिथा थावनि बेखौनो बांसिन सावनाय जायो। ओ नोंथां मोननिथिं
जोंनि थिंबो बिदिनो बेफोरबादिखौनो सावनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो। जोङो मागो दमासियाव जोङो बयनिबो न' न' फिथा सौरायजानो थाङो नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ।
जोङो मागो दमासियाव जोङो ओ आलासिफोरखौ मान होयो बिसोरखौ लिंहरनानै जों फिथा सौराय जाहोयो नंगौ ना?
औ नंगौ आरो मा गेदेर गोलावफोरखौ जोङो फुङाव थांनानै खुलुम हैनांगौ।
औ नंगौ थारैनो। दे नोंथाङा एसे बुंलाय मागोनि मागो दमासिनि बागै एसे मा मा मिथिगौ।
मागो दमासिनि बागै ओरैनो ओ गोदोर गोलावफोरखौ खुलुमनांगौ मागो दमासिया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव फिथा सावनाय
ओम नंगौ
नोंथाङा बाहाय बुंदो
ओ जों मागो दमासियाव जोङो गासिबो न' न' जोङो गेदेर गोलावखौ मान होयो सिबियो जोङो गाैबो ज' ज' फैनानै जोङो आलासि गासिबो फैनानै जोङो न'आव ओ फिथा सौवराय जायो लोगो नांनानै जों ज' ज' गासिबो अनलायनानै थायो। नंगौना
औ नंगौ थारैनो
बिदिनो मोननिथिंबो बिदिनो ओ गासिबो अनलायनानै थायो नंगौना? औ थारैनो। फिथाखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनिबो बानायनो हायो नोंगौना?
औ नंगौ
औ थारैनो
बिनिनो गाव गोसो बायदि बायदि बायदि बानायनानै जानो हायो।
औ थारैनो
जोङो गोसो बायदि जों फिथा औ बायदि रोखोमनि ओ बायदि बायदि बेलेग बेलेग हा रोखोमनि बायदि बानायनानै जानो हायो नंगौना
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो नोंथांमोननिथिं मा मा बानायनो हायो।
जोंनिथिं बिदिनो थावनि थाबानो बिदिनो सलियो नोंथां।
औ थारैनो।
आरो निजे बानाय निजि थावनि बेलेग बेलेग बानायनानै जानो हायो
औ थारैनो जों फिथाखौथ' बयबो जानो मोजां मोनो नंगौना औ थारैनो फिथाआव जोङो ओ नारेंखलनि लारुखौ होनानै सावनाय जायो नंगौना?
औ नंगौ
हरखौ जोङो मारै मा मारै बानायनानै जों फिथाइयाव होयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
नालेंखरखौ जोङो फार्स्टआवनो सुरखिग्रोना लानानै बाहाय सारायाव एवफ्रामग्रोनानै, दै बाहाय होनानै लारु सिनि होनानै लारु सिथुमनो हायो।
औ थारैनो नंगौ। ओ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ खे रोखोमनि बानायनानै बानायनो संनाय जायो।
औ बेयाव अन गुन्दै बेबो हो होफादेरजायो आरो
औ थारैनो नोंगौ
औ
ओ जों थावनि फिथाखौ माबायदि सावनाय जायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ थावनि फिथाखौ ओ फारसथावनो देग्रोनानै अन गुन्दैखौ देग्रोनानै लाबाय।
औ थारैनो
बेनि उनाव संख्रि बाहाय होबाय गोथाव जानायनि थाखाय दै बाहाय दैहै होननानै नाबाय फिथा माने बिदिनो ना नानानै सारायाव थाव होनानै एवनांगौ।
औ नंगौ थारैनो ओ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि बानायनानै सावनाय जायो थावनिखौ।
औ।
नोंथाङा मिथिगौना हुगुमाखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो?
औ बे हगुमाखौबो बिदिनो माय मुस्रि मुस्रि बा बियान फालिजों माबानानै बिदिनो इदि थिथ माय खरखाफोराव होनानै जुदुनि खुगा सायाव होनानै गुदुं खालामबानो जायो।
औ थारैनो। जोंनि जायबो बिदिनो आबानायनानै सावनाय जायो। ओ थेख्ला गिलिबाव बा जोंनि मायबा मोनसे खरखा लानानै जोङो फालिखौ खोबनानै बिनि सायाव जोङो अन खौ फिनि सिङाव जों अनखौ होनानै आरो बेखौ खावख्लुबनानै जोङो दै गुदुंनि सायाव होनाय जायो। बा बे दै गुदुङाव जुदु जानांगोन बे जुदुनि सायाव जोङो बेखौ खोबना होनांगोन। औ अब्लासो बियो थारै मोज जोङैनो फिथा महरै जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनि याव जोंनियाव बांसिनानो बेफोरखिनि फिथाखौनो सावनाय जायो।
औ जोंनियावबो बिदिनो उम। नोंथाङा एन्थाब फिथाखौ बोरै सावो बाय फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जो-आङो एन्थाब फिस्थाखौ मोनसे बा गारबा बा एसे सामस मोनसे सामस लानानै जोङो बेखौ अनखौ लायो अनखौ लानानै जोङो बा जोंनि सावग्रा जायगायाव फेन्नानै लायो बे फेन्नाय जायगायाव जोङो ना। खौ होयो नारेखलखौ होनानै जोङो फिथाया एसे गुदुं जायोब्ला बेखौ थन्नानै जोङो ओ बानायनाय जायो आरो। औ नोन। ओ थारैनो। नोंथाङा मिथिगौना मागो दमासियाव बयबो आलासि उलासि ज' ज' फैनानै फिथा सौराय जायो होननानै? ओ नोंथांमोननि थिंबो बिदिनो गासैबो ज ज फैनानै फिथा सराय जाफैयोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंनि जायबो बिदिनो फिथा सौरायखौ गासैबो ज' ज' ज' ओ गासिबो न'खरनि गासैबो ज' ज' फैनानै गासैबो फिथाखौ सौराय बिदिनो ओ लाब लाबोनानै गावसोरनि-फ्रायबो फिथा सरायखौ लाबोनानै जानाय जायो। औ थारैनो ओज जों मागो दमासियाव जों फिथा सौरायल' जाया जोङो ना बेदर बायदिसिना बेफोरदिबो जायो आरो नंगौना नोंथां?
ट्रेडिसनेल बेयो। मागो दमासिया बिदिनो खाना ओ मागो दमासि फास एथ-एक थारिखाव से से खालाराव जोङो अमा बिदिनो। खाना जालाय लायो आरो नंगौना नोंथां।
नोंथाङा ओ बांसिनै मा बेदर जानो मोजां मोनो मागो दमासियाव?
औ आङो अमा बेदर जानो मोजां मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा मा बेदर जाना मोजां मोनो अमाया जोंनि मोनसे बर' हारिनि
औ नंगौ थारैनो। औ थारैनो नोंगौ। मागो दमासियाव जोङो ओ मेगंफोर मायबाफोर मेगंफोर खांथिंना जायो नामा नोंथाङा मिथ
औ जायो नोंथां।
एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
बिदिनो नोंथाङा बुंग्रो।
ओ जों मागोआवथ' बिदिनो जेबो मैगं खांथिङा जेरै बेफोरथ' बैसागो बायदि नङा नालाय। जोङो बेयावनो बेदरफोराव जोङो बेफोरदिनो आलु मैगंफोरखौनो होनाय जायो बिदिनो ओ बिलाहि मैगंफोरखौनो होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ ओरैनो। नोंथां ओमब्ला ओ दिनैनि बे रायलायनायखिनि बेयावनो दोनथनोसै।
औ दे नोंथां‌